खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां थारैनो। औ नोंथांखौ औ फ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांदों दसे सम दोरोङारि बर'फोरनि दोरोङारि जानायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन रायलाय जागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैयोदि जोंनि बर' औ बिदिनो जानाय लोंनायनि मादाव जों माबेखौ जोङो गोबाङै जा नायखौ नुनो मोनो नोंथांनि जायगायाव।
औ। औ नोंथाङा सोंनायनि फिननायखौ आं होनो सानबाय जोङो दोरोङारि जानाय होनना बुङोब्ला जोङो ओ बर'फोरा खारदैखौबो जानानै मोजां मोनो नङा होमबा नो थां जों खारदै होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जों खारदैखौ जोङो। ओ बियो दैनिफ्राय जानाय जिराद नङा नङा होमबा? जों गिबियावनो जोङो थालिब फ थालिब फस्लाखौ जेरै जाय बिफा थालिया जेनबा फिथाइ थायखांबाय बि बि खौ जोङो ओ दानफायनानै जेनेबा माने बिफांखौ जों खुरथि खालामा आरो माने खहा खालामा जाय बिफाङा जेबा फिथाइ थाइखाला बे बि खौ जोङो दन्नानै जोङो बेखौ जिरनानै ओमफ्राय फोराननानै बिनि मादा सादा गासैखौबो फोराननानै जों सावजोबनाय जायो। जाय साव जानानै हांगार ओंखारो बे हांगारखौ जोङो ओ
खारै बनायनाय जायो आरो बे हांगारखौनो दै साबस्रिना दोन्नानै जोङो लदा लदा बेखौ खालामनो बि दङो। आरो नांगौ जायोब्ला बेयाव जोङो दैखौ फस दै होनानै फसरनानै जोङो खारै मोनो जायखौ जोङो बे खारदैखौनो जों खि जाया ओंख्रियावनो जों संनानै जानो हायो। जेरै जोङो सबाइ ओंख्रियाव खोनादोंना नोंथां?
नोंथाव उम।
ओंख्रियाव जों मुलानि अनलायावबो जों एसे एनै खारै होलाबानै जानो हायो थिग बिदिनो जोङो मै मो मैथा गो खैयावबो मालाबा नोङो गोखै जाद्रायनायखौ जानोबादोंब्ला नों इसे बेयावबो होदलाना नानै नों जानो हायो आरो आरो बिदिनो जोङो नार्जि नार्ज जि अमा बर'फोरनि थाखाय बियो बिखा माने एंगारनो हायै नार्जि अमाया नङा होमबा? बेफोरो दोरोङारि जानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो बर'फोरा जाबोदों आरो जोंबो दिनै बेखौ जोङो बिदिनो जानो मोनदों। बेयाव माने जायखौ जोङो ओम नार्जि होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां बेबो जेनेबा फाथो बिलाइनिफ्रायनो जायो जेराव नोङो फाथो बिलाइया रालांबा बेखौ जोङो बिलाइखौ जों फोराननानै जों गोबाव समसिम बेखौ बोसोरनै बोसोरथामबो लाखिनो हायो आरो जों गोरानखौ नङा होमबा नोंथां? बेखौ नोङो पेकेटजों खाथुमनानै दोनोब्ला नोङो बोसोरसेसिम जाजायो। एसे एसे जाजायो आरो मानोना बर'फ्रा जों बेबो गोखा गोखै गासैब खौबो जों बर'फोरा जानो मोजां मोनो। जोंनि थाखाय ओ देहायाव नांगोखो आदारखौ जों गावगायनो दिहुननानै जायो जेरै खारदै बेयावबो जेरै ओ नार्ज जि अमायावबो एसे होलायो जेराव रुइबोला रुइनो थाखाय नङा होमबा? खारै होबोला गुलिलाङो गास सै मुवा बेसाद ओंख्रिफोरानो गिलिलाङो आरो गोरलैैयै खारैखौ बांद्राय जानायाबो जोंनि देहानि थाखाय हामा जों एसे खम बिबांनि जानाया मोजां। मानोना बांद्राय खारै जाब्लाबो जोंनि ब्रेना दाल जायोनो बेखायनो जोंनि ट्राइबेल फोरा दाल जानांगौ माने गुबुनदों जों कम्पटिसन खालामनाया जों नांगो रोखोमनि हाया नङा होमबा जों फेर फाथिनो हाया बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि थाखाय जानांगौबो जा जानो हागो आरो मानोना खारैयाबो नांगो रोखोमनि बाहायजानाय माने कन्टिनिउ बाहायजानाय जिराद नङा आरो जोङो सप्तायाव खननैखो जानो हाग गोन आरो स्पतायाव खोननै खोनथामखौ मानोना जों थाव जाबाय थाब्लाबो जोंनियाव गेस्टीकआ बारा जलांगोन नङा होमबा बैखौ खारदैखो जाना होयोब्ला जोंनिया कन्ट्रलाव थायो आरो औ नोंथांमोननि साइदावहाय खारैखौ मा मा ओंख्रिजों जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
नंगौ नोंथां खारैखौथ' जों गिबियावनो अनलादों जानायखौ गोबां नुनो मोनो अनला बुङोबाथ' बे जोंनिया ओ बे माइरंनिफायनो बानायनाय स' माइरंखौ जोङो जे ब्ला गुन्दै खामना लाग्रोनांगौ जायो गुन्दै जों माइरंखौ एसे सम सोमनानै दोन आरो सोमखांनायनि उनाव जोङो बोखांनानै बै दैखौ राननाय बायदि दसे सम दोनो आरो दोनखांनायनि उनाव औे दिं खि एबा जोङो थुबसिफोरावनो देनानै बेखौ गुन्दै खालामनाय नुनो मोनो आरो जेब्ला दै जागोन अब्ला जोङो बै जोंनिया सारायाव जेयाव जोङो संगोन जि बैयाव जोङो दैखौ गुदुं खामना लाग्रोयो आरो गुदुं खामना लाखांनायनि उनाव जोङो बै जेब्ला ग्लब ग्लब दैया गोदौगोन अब्ला जोङो जि गुन्दै खामना लादोंमोन माइरंखौ बै माइरंखौ माने बेयाव आखाइजोंनो बाहाय बाहाय जोङो आ गाननानै होनाय जायो आरो नों थां आरो बिदिनो बेयो ओ बेनि बेनि उनाव बै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो जि माबा थालिर बिफांनिफाय जोङो मा बानायनानै खावनानै जे हांगार मोन्दोमोन बे मोन्नै सरना लानाय खारैखौ खारै रोसिखौ जोङो बै अनला खारैयाव अनलायाव होनाय जायो आरो होखांनानै बेखौ खारै महर मोनबाय आरो बियो बेनि उनावनो बेखौ अनला खारै मुं मोनबाय आरो बिदिनो बे अनला खारैयाव बायदि रोखोमनि होदलाना जानायखौ नुनो मोनो खायफाया अमा बेदरजों जायो खायफाया आरो जोंनिया नाजों जायो बिदिनो बायदि रोखोम जाग्रा मुवाफोरजों जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो खारैखौ जोंथ' दालि दालिखौबो जानाय नुनो मोनो दालि दालि बेखौबो जोङो दालि खारै जानायखौ नुनो मोनो लोगोसे बेखौ थावजोंबो जायो औ माब्लाबा माब्लाबा जोङो दालि खारै जायो नोंथाङा बुंनाय बायदि थावखौ बाराद्राय जा थाय जों गेस्टि्रिकफोर जायो नालाय खमाय खमाय जोङो गेजेर गेजेर जों खारैखौबो जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो उमुथ्रु उमुथ्रु औ नोंथां बे उमुथ्रुखौबो जोङो औ मदुमफुल मदुमफुल औ बे जोंबो जोङो बेखौबो खारैखौ जानाय नुनो मोनो आरो खारैफोर लानानै जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो खारैखौ जों बुंनो थांबा ओइ ना गोरान ना गोरानफोर रुदुबना जाबाबो जोंङो खारैखौ बाहायनाय नुनो मोनो ओमफाय बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा जोङो जानायखौ नुयो जे मा होनो बेखौ बे औ सबाय नोंथां औ सबाय खारैखौबो जोङो गोबाङैनो जोंनि जायगायाव जानायखौ नुनो मोनो सबाइ खौथ' नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव खायफा न'खरा गायो खिन्थु बांसिनखौनो जोंङो नुनो मोनो खि बाजारनिफ्राइ बायना लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो सबाय खारैखौ माबायसा बनायो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय जोङो सबायखौथ' बाजारनिफ्राय बायना लाबोबाय एबा न'निफ्रायबो न'आव सोरबा गायनानै दिहुननानै लायो आरो बिदिनो बे लाना फैनायनि उनाव बेखौबो दसे सम सोमना दोननाय जायो रुइनाय रुइनाय रखम बिनि उनाव बेखौबो जोङो दै गुदुङाव होनानै बेखौ जोङो माने ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो बेनि उनाव जोङो ओइ खारै जोंनियावदि खारै दोङो ना खारै रोसि बे खारै रोसिखौ होनानै जोङो बिदिनो ना गोरानफोर होदलानानै बा बायदि रोखोमनि होद फबनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां थारैनो औ
अब्ला जों दोरोङारि जानाया अब्ला जों दोरोङारि जानायखौ जोङो गोबां जायगायावनो आलादा आलादायै जाया नङा होमबा गासैबो एखेआनो जोंनि दोरोङारि जानाया नङा होमबा बेयो जोंनि जानाया एखे नाथाय जोङो माखौबा आदारखौ माजों होलानानै जायो जेरै सबाइ ओंख्रियाव जों जेनेबा ना गोरान बेजोंबो गोथाव जायो बिदिनो बेदर दाउ लकेल दाउजोंबो गोथाव जायो लोगोसे जोङो गंगार दुन्दिया होननानै बुङो नङा होमबा जाय गंगार दुन्दियाबो जोंनिया जिआइटेक मोनबाय बेखौबो जोङो सबाइ गारलाना होबोला जोबोद खहाब गोनां जायो नङा होनबा नोंथां जेरै गंगार दुन्दियानि बेखौ जोङो बिदिनो गारलाना होयोब्ला जोबोर गोथाव माने बिदिनो सेना मोनामो जोबोर गोथाव आरो जोङो बेयाव मा होनो जोङो ओंख्रि खौबो जोङो जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो जों खारै ओंख्रिखौ जोंङो जेरै मुला बिलाइयावबो जोङो जेनेबा एसे एनै खारै होलानाय जायो जेनेबा मुलानि खारै बिदिनो लाफा ओंख्रिजों खारै नङा होमबा मेसें बोथोरावथ' जों एभेलेबोल जोङो ला फा मोनो बेखौबो जों खारै जालायो आरो जोङो माने थाइगिरनिबो मालाबा अनला खारै जायो नङा होमबा जोंनि मानसिफोरा थाइगिराबो जोंनि थाखाय अनला खारै जानायावबो जोबोद खहाब गोनां बर'फ्रा माने दोरोङारि जानाय आदारा बेफोरनो आरो जों गोबां रोखोम आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै खारं बिबार नङा होमबा खारं बिबारखौथ' जों गाया बे हारसिंनो रज'यो नङा होमबा बेनिफ्राय मोननाय बिलाइ बिबार गोरानखौबो जोङो गोबावसिम फोराननानै जों बेखौ बोसोरसेसिम जों जानो हायो आरो जेराव बेखौ थुख्रा थुख्रा हाना मा- ने जोङो बेखौ रुग्रोगोन रुग्रोनायनि उनाव जि रस मोनगोन आरो नोङो अन गन्दैखौ नोङो बेयाव गारलाना होगोन बेनिफ्राय खारैखौ गारलाना होनानै जोङो जाय ओंखारगोन बिदै रस बियो खारं बिबारा बेबो जोबोर गोथाव आरो जोंनि थाखाय आरो बे जोङो मोनसे बिफां दंबावो जाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेयो जाबाय जे नोंसोरनिथिं दोंना गैया बेखौ मिथिला बे गाम्बारिनि बिबारखौबो जोङो जानायखौ नुबोदोंमोन आरो गोदो
औ नंगौ नोंथां जोंनि जोंनि जायगायाव औ गा- म्बारि बिबारखौ जानायखौ नुनो मोना एमान थेवबो खारै गोनां नोंथां जोंनि जायगायाव बै माबा थास' बेदर थास' बेदर एबा थास' बिबारफोरजोंबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां थास' बेदरखौथ' औ आरोथ' दैज्लां बोथोराव थास' बिबार मोनो नालाय बे थास' बिबार दोबो जोङो बे खारैखौ होदलानानै जानायखौ नुनो मोनो नों
औ औ नंगौ थिग बिदि बायदि जोंनि साइदावबो एखे रोखोमैनो जों थास' बिबारखौ जायो जेरै नाजों खायसे नाजों जायो सोरबा बेदरजों जायो नङा होमबा। अमा बेदरजों जायोबोला बांसिन खहाब गोनां होननानै बुङो मानसिफोरा। आरो जों बिदिनो जोङो माने बेदरबो जानो मोजां मोनो जोंनि दोरोङारिफोरा नङा होमबा। बेदरखौबो एसे एनै जायो आरो बिदिनो ना आरिफोरखौबो जोङो ओ होदलानानै जायो आरो आरो लोगोसे था बिथ' नङा होमबा थास' बिथ'आवबो जोङो जेनेबा रुइनो थाखाय जों माननायखौ दानगारनो थाखाय जों खारैखौ एसे होलानाय जायो आरो नङाबा थास' बिथ'वा माननो नागिरो नङा होमबा थास' बिबारावबो होलायो आरो थास' बिथ' जाय बेफोरावबो जोङो
आरो औ नोंथां जोंनिया हाग्रानि बायदिसिना जोङो बिलाइफोरखौ जों खानानैबो बेखौ खारै मैख्रि एबा जोङो खारै गोथां बिदि जानायखौ नुनो मोनो। आरो बायदि रोखोमनि बिदिनो औ।
समाबो लावबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांजों खारैखौ मा मा रोखोमै जायो एबा माजों माजों जायो एबा बहानिफ्राय खारैखौ मोनो बेफोरखौ सावरायनानै नोंथां ओ नोंथांजों जोबोद मोजां मोनबाय।
उम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
अ।